हेलौ नोंथां औ नोंथां मा मा खालाम गासैनो नोंथां आलाय
आं एसे लामा थिंजाय बेरायनो फैदों दं नोंथां,
औ जाहांबाय नामा नोंथां ओंखाम?
औ नोंथां आं दा सान माने जाखांबाय होनदो नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो?
आं नोंथां माने जोंहा आदा लोहानावहाय आं खोथिया एसे सिनायदोंमोन नालाय बेनिनो ओंखाम जाहोदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथांना खबर फाथिया मा रखम,
आंना नोंथां खबरा दं दे नोंथां ओमफ्राय नोंथांनि खौराङा मा बायसा नोंथां,
आंबो दं नोंथां बिदिनो हामा मोजांनि गेजेरावनो,
ए ओमफ्रायाय आं नोंथांनाव, मोनसेसो माने मोननैसो कुइसनस सों माने, माने नोंथांनाव मोननैस सोस बाथ्रा माने खौरां सोंनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथां
औ
दा बुंनो थांबा नोंथाङा बेसेसिम, फरायनाय माने दा फरायगासिनो दं।
औ औ नोंथां आं दा फरायगासिनो दङो।
औ
दा फर्थ सेमिस्टार दा फर्थ सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ बि ए नोंथां। नोंथाङालाय?
आं नोंथां आं दा माने थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ।
फार्स्ट सेमिस्टार।
औ नोंथां
जेनेबा दा बुंनो हाङोबा दा मायबाफोर साख्रि थाख्रिनि मायबाफोर अनलाइन खालामदों ना खालामाखै नोंथांआलाय?
औ नोंथां आं मानो- खालामदों खालामनाया आङो बुंनोथांबा दा एस एस सि खालामदोंमोन आरो ना नोंथां ओमफ्राय आरो फरेस्टार आरो पुलिसनि खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गोदान फैदोंमोन नालाय माने दा थांबाय देलाय गोदान नङामोन एसे फुराना जाबाय माने एसे गो- बावआनो जाबाय
औ
आं फुद फुड सेफटि माने फुड सेफटि अफिसारनि खालामदोंमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय दा इन्टारभिउ होदों बेनि माने आइमिन दा बुंनो थाङोब्ला माने रितेना दोङो।
औ औ
औ नोंथां
नोंथांमोनथिं दा बुंनो हाङोब्ला गायनाय फुनाया दा जोबथ'बायना सोलिगासिनो दङो दा?
नोंथां
दासान्दैथ' माने जोंहाना जोबबाय दा गामिनिया माने एसे आलदा दं आरोना नोंथां आरो जोंहा मादै मोनहाबो दङ एसे।
औ नोंथां नोंथां हेल' नोंथां नोंथां मोननिथथिं ओरैनो दैमाफोर खाथि-खालायाव दंना गैया?
औ नोंथां जोंनाथ' माने दैमाया एसे खाथि थियानो जायो आरोना नोंथां। माने बेखौ दैमा बुङा आरो ना नोंथां दैसासो बुङो नालाय। जोंना दैसा एसे खाथियानो दं माने पाग्लादिया दैसा नालाय।
उम उम औ ओरैनो नोंथां। नोंथाङालाय जेनेबा दा गिदिंनो थांनो लुगैना लुगैया?
नोंथां दा बुंनो थांबाथ' गासै सेंग्राफोरनि माने सिमाङा जाहैबाय गिदिंनाय। बा गुबुन गुबुन जायगाखौ नायनानै एक्सपिरियेन्स लानाय बा गुबुन गुबुन जायगाखौ नायनानै माने बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन माने नलेज लानाय जायो नालाय।
उम
दा बुंनो थांबा गासै सेंग्राफोरानो लुगैयो नालाय। आंबो लुगैयो आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो अबे अबेयाव थांनो मोनखो जेनेबा दा। बुंनो सानो।
दा बुंनो थाङोबा नालाय नोंथां आं बांद्राय जायगाबो गिदिंआ- खै आरो खाथि-खालानि जायगाफोरावबो गिदिंदों आरो गिदिङाखैबो आरो ना नोंथां।
बिनोथ' बेनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा दा जेनेबा अबे बबेयाव थांगोन नोंथाङा?
औ नोंथां बुंनो हागोन आं। दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथिथिं जायो नालाय।
औ
दा जेरै बुंनो थाङोबा बगामाथि एबा भुटान आरो एबा बावखुंग्रि आरो जोंनि एसे गोजान माने एसे गोजान माने बांद्राय गोजानानो जायो आरो ना नोंथां जेरै नगाव नगावनि गोदान ओइ वाटारफल दोङ नालाय दा जे कुन्द' बेवहाय फुजाबो जायो आरोना नोंथां कन्द'आव सरासतियावहाय फुजा जायो माने गोदो मेला सेला जायो नालाय आं बेवहायबो थांदोंमोन ना आरो नोंथां
औ नोंथाङा दा जेनेबा दा बगामाथिनि बागै नोंथाङा बाहाय फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां हागोन बगा मा होनो बगामाथिनि बागै बुंनो थाङोबाथ' दा सोरगिदिं माने गिदिं खननाय माने पाहार दं आरो नोंथां माने सोरगिदिंनो माने सोरगिदिं हननाय नङा आरो ना नोंथां माने खावसे साइद माने खावसेनि बांद्राय माने पाहारजोंनो म माने हाजोजोंनो बुंफबनाय आरोना नोंथां गोजौ गाय बेफोरजों लोगोसे माने मिथिंगायारि नेरसोन दं जेरै जिब जुनारजों लोगोसे माने दंफां लाइफ बिफां आरो दैमा जाबाय गिदिंखननाय दैमा आरो बेफोरजों लोगोसे मन्दिर दंफायो जेरै बुंनो थाङोबा दा जोंनि इण्डियानिनो माने जोंनि भारतनिनो माने मुंदांखा बुद्धादेबनि माने मन्दिर दं आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे बैग्रि दंफां आरो थाइजौ दंफां बेफोरबो दंफायो अन्थाइजों लोगो आरो बेवहाय गासैबो माने मानसियानो गुबुन गुबुन गुबुन माने हादोरफोर फैनानै माने गुबुन गुबुन हादोर माने जोंनि हादोरनि जेरै गोजान गोजान माने गुवाहाटि बा जोंनि आसामनि बाहेर माने जोंना दा नर्थ इस्ट नालाय जोंनि नर्थ इस्टनि माने बाहेरनिफ्राय माने गिदिंनोफ्राय आरोा नोंथां बेवहाय दा बुंनो थाङोब्ला माने भुटान बुंनो थाङोब्ला माने अ सेर सेर माने बगामाथि बुंनो थाङोबा नालाय माने बगामाथिजों नांफानानै एसे आगोलाव माने दावखोबानो माने जोंना माने भुटान माने भुटाननि माने मोनो आरोना नोंथां
जेनेबा दा पिकनिक सिकनिक जानो मा रखम माने जायगाया
औ नोंथां पिकनिक जानो माने दा पिकनिक प्लेसनि नामाव माने दा एसे मोजां आरोना नोंथां जेरै दंफांनि साया आरो जिब जुनारनि जेरै मा ओ सावन आरो ना नोंथां सावनजोंनो माने ओरैबायसा माने गोमोथाव माने मिथिंगायारि माने मिथिंगायारिनि माने ओरैबायसा माने भेब फायारना नोंथां माने थांबोलाथाय माने फायनो माने फायनो बालायलायनाय आरोना नोंथां
औ
माने थांबाथाय माने फैनोनो बाखायो आरोना नोंथां बेबायसा माने जेरै दा बुंनो थाङोब्ला जिब जोंना नुुबाखै माने बगामाथियाव जेरै मैदेर दं बा दावराय दं आं माने कनसेल'सो थांदों नालाय माने बेसा गोबां माने जिब जुनार दं बेखौथ' नुजोबा नालाय जाय माने बेवहाय खाथियाव थाबाय थायो बेसोरसो माने मोनथिगोन नालाय मा मा जिब जुनार दङ। माने आं दा जि नुदों जि खोनादों बेखौल'सो बुंनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ औ।
दा जेरै दाउसिन दाउलानि माने माथोखो माने खोनादों आरोना नोंथां ओं। आरो मैदेरनि मानो माथा मानो मैदेरफोरनि माथाइखौ खोनादों आरो मोसौफोरनि माथो खोनादों जेरै हाग्रानि मोसौ थायो। नङा होमबा सि नोंथां बेफोरनि मादाव खोनादों आरो जेरै गाथ' जोंना बान्दरानो नालाय। बान्दोनि माथो खोनादों आरो मैरा दाउनि। माने मैना दाउनि माथो खोनादों आरो ना। बेफोरनि बागै माने बेफोरजों एसेबां माने समायना माने हिंगारि दा बुंनो थाङोबा माने बेफोरजोंनो माने मिथिंगाया माने फुरा बगामाथिया माने मिथिंगाजों माने बुंफुंनो दङ आरो ना नोंथां बेफोरनि साउन्डजोंनो।
ओमफ्राय आङो दाखौ फंनैसो खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन।
दा बुंनो थाङोबा नोंथाङा बेसेबां सम फरायनाय आरो नोंथांना माने नोंथांनि फारसे गिदिंनायनि माने ए बेस प्लेनिं दंना गैया बा गिदिंफेरनो मोनगोन ना मोनाखैबा बबाव बबाव थांनाय? बेखौ खोन्था जानो हागोन नामा आरो नोंथांनि ड्रिमनि बागै बा सिमांनि बागै खोन्थाजानो हागोन नामा?
औ नोंथां आं दहायनोथ' आथ' बुंखाबाय आं दा सानदे फर्थ सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङो। दा गिदिं थांनोथ' लुबैयो मानो होनबा आंबो थांफैबाय मानो होनब्ला दा बगामातियाव आंबो थांफेरबाय ओमफाय दा भुटान सुकि दारागाव इनि बेनिफ्राय बिदिनो अबे बबे गोजान गोजान जागायाव गिदिंबाय आरोना नोंथां बुंनो थाङोबा दा।
औ।
बुंनां दा सानदि थांनाय मथे दा भुटान सुक्कि बिनि उनाव दारागावनि पिकनिक प्लेसखौ मोजांसिन नाङो आरोना आंखौ दा बुंनाङोबा। दाख्लैबो माबायाव थांदोंमोन आरोना अरुणाचलाव अरुणाचलावबो मोजां। जायगाया
औ अब्ला आं नोंथांनाव अरुणाचलनि बागै एसे खोथा मोनथिजानो लुगैदों आरो ना नोंथां नोंथाङा गाज्रि मोनाबा एसे फोरमायना होनो हागौ नामा?
औ नोंथां हागोन।
जेनेबा दा अरुणाचलाव थांबाथ' बिदिनो दा पाहार दं आरो ना नोंथाङा बुंनांगौ पाहनिफ्राय बियो बे मा मा होनो बिखौ मा होनो निजोरा बोहैनाय बियो दैया गोलैयो जेनेबा बिफां लाइफां बिदिनो दं आरो। जेनेबा दाउसिन, दाउला ओ दाउ मैरा बेनि उनाव ए जिब जुनथु दङ आरोना बुंनो थाङोबा दा अनेक दा मोनसे मोनसे बुंनांगौबा दा गोलाव जागोन ना नोंथां बाथ्राखौ
औ औ
बिदिनो नुफेरै जिब जुनार जेनेबा गान्दा नुदो बिदिनो बान्दर माया माया बिदिस जिब जुनथु नुदोंमोन आरोना बुंनो थङोबा दुगैनोबो जेनेबा दा जायगाया सानिफ्राय जरना गोलैनाय ना नोंथां बेयाव मोजां नाङो दुगैनानै पाहार दं ला-लामाफोराबो बरिया बुंनांगौ पिकनिक प्लेस बेवबो मोजां आरोना जा बुंनो थाङोब्ला नोंथां
औ
आरो बिदिनो आरोना